हेलौ
औ नोंथां हेलौ खोनादोंना नोंथां? औ दायो बे समाव नोंथांजों दसे सम रायज्लायनो सम मोनगोन ना?
औ सम दङ नोंथां। लारायनो हागोन।
औ दायो नोंथां आङो मुलि मैगंनि मुलि मै गं आयदानि सायावहाय नोंथांजों दसे सम सावरायनो सानदोंमोन।
जोबोद मोजां दा नोंथां। सावराय जागोन सावराय जागोन नोंथां। अब्ला नोंथां जुरिजेनदो बा जागायजेनदो दे।
औ औ नोंथां जागोन दे। औ दा मुलि मैगं होननानै यै बुङोब्ला ओ जोङो खांनानै मोननाय मैगं जेरै ओ दुब्लि फोथार बा। बबेबा दैसा सेरनि हाब्राङाव रज'नाय बेफोरखौनो जोङो। जे जाग्रा मुलि मैगं बेफोरखौनो जोङो। खांना लाबोनानै संनाय जायो आरो नों ओ बिनि गेजेरावहाय आङो मुंखनो मुं मख'नो सान्दों आरो। ओ आं गिबियाव बुंग्रोनोसै दायो माना मुनि
औ
या मोनसे दुब्लियाव रजग्रा बेखौ मुलि हारिनि बिफांबा ओ लाइफांबा ओ बेखौहाय मैगं हिसाबैबो जोङो बेखौ जानाय जायोना नोंथां। औ बे माना मुनिया बेहाय जोंना मेसें बोथोराव बियो जेब्ला माइ गायखांनानै जोङो। माइ हाखांनानै जेब्ला नाराया बायो। अब्ला बे ओ माना मुनि मैगं बा बे मुलि मैगंआ ओ आलि सेर सेर रज'योना नोंथां।
नंगौ नोंथां नंगौ।
औ बेखौहाय जोङो लाबोनानै ओ बेबायदिनो जोङो आलुजों संनानै जानो हायो फाजा एवनानै।
उम नंगौ नोंथां।
दाउ बिदै फुदुंनायफोरावहाय जोङो बेखौ ओ मुलि हिसाबै बेखौ होनाय जायो। आरो बेखौहाय जोङो बेखौ सोमनानै फुं फुं ङाव बेखौहाय जुदि जोङो मोनायाव सोमनानै जुदि बेखौ फुङाव बिनि बिदैखौ लोङोब्ला उदै सानाय ओ बेफोरबायदि बेरामफोराहाय खारो होननानै गोदोनिफ्राय आबै आबौनिफ्राय फोथायनाय दं आरो। लोंबोनायखौ नुदों आरो नोंथां। औ आङो दा बेखिनिखौ बुंबाय नोंथां। नोंथांनि ओनसोलावहाय मा मा मुलि मै गं ओ संनानै जानाय जायो। बा मोनो नोंथाङा एसे फोरमायहरनो हागोन ना?
जागोन नोंथां जागोन नोंथाङादि एसे सिगाङावनो बुंलांबाय मुलि मैगं। थारैनो जोबोद मोजां जोबोद मोजां टपिक बा नों आयदा लानानै फैदों। बिनि बागै गोबां मानसिफ्रानो मिथियो। आरो गोबां मानसिफ्रानो मिथिया नोंथां। दा मुलि मैगं जायखौबो जोङो मुलि मैगं होननानै मिथिबा जेनेबा ओ जेरै नोंथां नोंथाङानो एसे सिगाङाव होनलांखाबाय मानि मुनि दङ। आरो खांसिंसा दङ आरो खिफि बेन्दों दङ खारायनि बे थाराय गाज्ला दङ जायखौ जोङो मुलि मैगं होननानै बुङोब्ला बायहेरायाव मोननाय बा न'आव आबाद मावनाय अनगायै बायहेरायाव मोननाय बिफां लाइफांनिफ्राय बिजिथाइ थाइ सामथाइनिफ्राय मोननाय मैगंखौनो जों मा मुलि मैगं हारिनि होननानै बुंनाय जायो बेफोरखौ जोङो मा बांसिन ओ जों बर'फोरा बैसागु बोथोराव बा संक्रान्ति दिनखालि बेफोरखौ जों बांसिन बुथुमनानै जानाय जायो नंगौना नोंथां ओ बुंनो थाङोब्ला मा मुलि मै मैगं बा मुलि हारिनि मैगंखौ जोंनि बर'फोरा बांसिन गोदो गोदायनिफ्रायनो आबै आबौमोननि समनिफ्रायनो जोङो मा बांसिन जानानै बा जोङो सोलिबोगासिनो दङ। जेरखम जोङो नोंथाङासो एसे एसे सिगां बुंलांबाय जोङो लोमजायो साजायोब्ला जोङो मा बेखौ जोङो मिथिंगायाव मोननाय माखासे लाइफां हारि मुलि लाइफां हारिनिफ्रायनो जोङो मा बेखौ ओ बो खांनानै बा लाबोनानै जोङो बेखौहाय जानानै जोंनि माखासे देहायाव सोमजिनाय बेराम आजार फुलखौ जोङो बे मुलि मैगंजोंनो मा जानानै जोंनि देहायाव गोग्गो सक्ति मोननानै जोङो बेखौ जोंनि बेरामखौ फाहामना लानो हायो दा मिथिखागौ नोंथाङाबो। ओ जाय मिथिया बेखौ मिथिहोनांगोन। दि जोंनि बे माखासे ओ लाइफां हाग्रायाव मोननाय लाइफांफोराबो जोंनि मानसिनि जिउनि थाखाय बेसेबां बेसेन गोसा। हा आरो जों बेखौ जायोबा जों बिसिबां जोंनि देहाया मोजां मोनो बा जों थांना थानायाव जों हेफाजाब मोनो जायखौ होनो जोङो मा मुलि हारिनि लाइफां बा बिफां। ओ सापस हमनानै लादो नोंथां खिफि बेनदों नोंथाङानो सिगाङाव खिफि बेन्दोंनि सिगां एसे बुंलांबाय आंबो होमबाबो बुंबावसै खिफि बेनदों गोन जेरेखम जोङो ओ लोमजानाय बिदिनो गगा मोननायफोराव जोङो मा बेखौ नाफोर ना बिदैजोंबो संनानै जानो हायो। बा जोङो आलुजोंबो संनानै जानो हायो बा जोङो दस्रा मैगंजोंबो जोङो होदेरनानै लाब्रायाव एवनानै जानो हायो बायदि रोखोमजों जोङो बेफोर बेफोर मुलि हारि लाइफांखौबो जोङो होदेरनानै जानो हायो आरो बेनि अनगायैबो दंबावो जों ओरैयो खायला खायला होनबाथ' मिथिखायो। खायलायाबो फांसे मा हाग्रा बारियाव रज'ग्रा मोनसे
फिथाय औ।
गोखा हारिनि लाइफां जायखौ जों जोङो होनो जोङो बेखौ मानसिफोरा क्रिमिफोर जायोबा ओ बिदिनो क्रिमि जायोबा बेख खौ गोखा खौ जायोबा जोङो मा मोनो ओ क्रिमिया मोजां जायो बा जोंनि देहाया गोग्गो थायो थिग बिदिनो गोखा हारिनि लाइफाङा दङ जेरेखम जोङो निमाबो होनजायो निमाबो गोखा। बेबो मुलि हारिनि लाइफां निमाबो फांसे मुलि दा निमजोंनो गोबां गिदिर गिदिर फेक्ट'रि बा इन्डास्ट्रिफ्राव जोङो ओ निमनि थुलु थुलुसिनि बायदि रोखोमनि जोङो साफ बानायो जोंनि मोदोमा बेराम आजाराव माननाय बायदिसिना जायोब्ला जोङो बेफोरखौ बाहायो। आरो मा जोङो दासि सिमाव जोङो ओ बे मुलि हारिनि लाइफां गैयाब्ला मा जोंनि माखासे मेदिसिन जायखौ होनो जोङो टेकनलजियाव बानायनाय मेदिसिन बा मुलि बेफोरखौबो बानायनो हाया दा बे बे मुलि हारिनि लाइफांनिफ्रायनो जोङो संरैखा खालामनानै बेफोरखौ जोङो ओ नायबिजिरनानै जोङो मुलि बानायो साफोन बानायो जाग्रा आदार बानायो बायदि रो खोमनि जोंनि सुबुंनि गोनांथि जानायावबा मानसिनि गोनांथि जानायाव बेफोरखौबो बानायो नोंथां। दा नोंथाङाबाबो मिथिखागोव दा ओ आं नोंथांनाव फंनैसो सोंनि नोंथां। जायखौ जोङो मुलिनि हारिनि लाइफां होननानै मिथियोब्ला ओ जोंनि गेजेरावनो दंखायो दा बेखौ जोङो माबोरै मा मानि थाखाय जोंनि थाखाय मुलि हारि लाइफाङा गोनांथार आरो जों बेखौ माबोरैहाय संरैखा एबा जोङो बेखौहाय ओ फोथांना लाखिनांगोन। बा जों संरैखा खालामना लाखिनांगोन आरो जों बेफोरखौ मा मायाव बाहायनाय जायो नोंथाङा एसे फोरमायना होदो एसेब्लाबो
औ दे नोंथां आं जि -जिखिनिखौ एसे हायो मिथियो आं बेखौ खिन्थाना होनोसै आरो नोंथां। दा नोंथां आं दहाय गिबियाव बुंनाय बायदि जेनबा माना-मुनिफोरखौ उदै सानायनि बेलायावहाय‌ जों बेखौ जाबाय आरो। नोंथां गगा मोननाय आरो। गुजुनाय एसे बेफोरबायदि लोमजानायफोराव। नोंथाङा बुंलांबाय
उम
खिफि बेन्दोंखौ जायो। थिग बेबायदिनो जोंहा दंबावो बुरि थखन आरो सबसिनि होननाय। दा बुरि थखन आरो सबसिनि जों बे बुरि थखना जोंना बेदर थाङोना नोंथां।
नंगौ नंगौ हायाव बेदर थाङो नंगौ।
औ औ बे बेदरखौहाय जोङो जुदि बेखौ सोरबा बिन्दिसर जायोब्ला बे हासुनायाव आलौनाय जायोब्ला। ओ बेखौ। बेखौहाय जोङो देग्लिनानै थाल मिस्थि होनानैबो बेखौ सोमनानै जोङो बेखौ लोङोब्ला जोङो उदैयाबो सानाय फोराबो गुसु मोनो आरो हामो आरो नोंथां।
नंगौ नोंथां। जायखौ इंलिसाव होनो इउरिन इउरिन ट्रेक होनो, बे इउरिननि हासुनायनि प्रब्लेम जानाय बियाव। मोजां नोंखौ जबोर मोजां नों नोंथां दा नोंथाङा फोरमायबावदो एसेसो मोजां मोनदों आङो।
औ औ आरो नोंथां आं मिथिनायाव आरो बेखिनियानोसै नोंथां आं मुलि बायदि गंनिफ्राय मिथिनाया आरो जेनबा मुलि मै मैगंनिफ्राय मिथिनाय होनोब्ला जोङो जाला जेनेबा जोङो लोमजा लोमजारोम लोमजारोम बेफोरबायदिनो माने लोमजाथाराबो मायाबो स्रांबो जाया बेफोर बेफोरबायदियाव जोङो दाउ जाला लोंना होयोबा बा सोरबा स्रां थाङो बा सोरबा गोसा लोमजानानै हामो आरो। दा बेफोरबायदियाव जोङो। बिदिनो गोबां रोखोमनि जोङो बेयाव खांना होनाय जायो। थाराय गाज्ला, दें खिया, ओ बेफोरबायदिनो माना मुनि ओ खिफिबेन्दों जिखुनु जाया जोंनि मुलि मैगं खानसिंसा ओ बेफोरखौ होनाय जायो आरो। ओमफ्राय जोङो बेखौ बेखौ बिदै खालामनानै जोङो लोंनाय जायो लोगोसे आरो जोंहा मुलि मैगं होनना बुङोब्ला जोंहा आरो दंबावो जोंना जेब्ला जोङो सारायाव ओ सालाइखौ जों एसे जब'खा बोरैबा एसे गो माबा मोनो एसे बेफोरबायदि जायोब्ला बा सालाइ बबेथिंबा सिथर जायोब्ला बे खुगायाव सिथर जायोब्ला जोंहा। जारि बिफां होननाय दंना बे जारि फिथाइखौ जायोब्ला जोंहा माने बे खुगानि बे सिथरफोरा हामो। बेफोरबायदि आरो जारि जारियाबो मोनसे मुलि मैगंसो नालाय नोंथां।
नोंगौ नंगौ नोंथां नांगौ।
थिग बेफोरबायदिनो जाला लोंनायफ्राव बेफोरखौ खनसेनो ज'मा होनानै नांगौ रोखोमनि मस्ला मस्लि बेफोरखौ बेफोरखौ होनानै आरो थालिर फस्लाबो होनाय जायो बेहाय। ओ बै सिंनि मादाखौ जिरनानै ओ बेफोरबायदिनो जोंनि बर'नि हारिनि गेजेराव मुलि मैगं बा गोदोनिफ्राय सोलिबोनाय बेफोर बायदि जानाय जाला लोंनाय बेफोरबायदि मुलि मैगं दं आरो। दा आंनि मिथिनायाव आं नोंथांनो बेखिनि खौनो आं फोरमायहरबाय दा मुलि मैगंनि सोमोन्दै नोंथाङा एसे फोरमायनो हाबावगोन आरो।
दा मुलि मैगं होननानै बुङोब्लाथ' गोबां दङ। जेरै ओम जोंनि गोदो आबै आबौनिफ्रायनो सोलिबोनाय। दा जोंना आङो बुंबावनो गोसोमोन आरो बुंनो बुंनानै फोजोबनो हाया। जोंहा नै समाबो जानानै फैबाय नोंथां दा जाहा समनिबो आं दा जों मोजां मोनसे आयदानि सायाव गोदानहाय जोङो रायलायफिनगोन बा लोगो मोनगोन होननानै आङो मिजिंथिबाय। दा नोंथांजों आङो लोगो मोननानै बा रायलायनानै जोबोद जोबोद गोजोननाय मोनबाय। दा नोंथांनिसिम आङो साबायखर बावबाय आंखौ नोङो माखासे मिथिहोयै बा आं मिथियै माखासे मुलिफोरनि सोमोन्दै मिथिहोनायनि थाखाय। दा बेखिनियानो नोंथांनिसिमसै आं।
औ आंबो नोंथांनो गोबां गोजोननाय जासिहरबाय जे आं मिथियैखौ नोंथां निफ्राय मिथिनो मोनबाय। औ दा नोंथां दोनथ'नोसै सै होनबा ना? दे दे नोंथां दे औ।